औ।
ओ हेल' नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादोंना नोंथां।
ओं खोनादों नोंथां।
औ औ औ।
ओं। ओरैनो। मा खालामदों नोंथाङा दा।
औ दङ दे आङो ओरैनो जिरायनानै दङ ओमफ्राय नोंथाङालाय।
आंबो एसे फ्रियावनो दंथयो नोंथां‌। एसे रेस्ट लादों।
आतसा ओ आं। खौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय‌। आं नोंथांनि। ओ समखौ एसे मोनगोन नामा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय।
ओं हागोन नोंथां हागोन।
इन्टारनेटनि सायाव सावरायनोसै नामा जोङो होमबालाय।
अ जायो नोंथां।
औ औ औ। अ इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' ओ आथिखालाव जोंनो बे नङाब्लानो सोलिया
औ नंगौ-नंगौ नोंथां नंगौ।
इन्टारनेट गैयाब्लानो जोंहा माने ओ आजिखालिथ' नोङो मबाइल आखायाव थायोब्लाबो नोङो बे गैयाब्लानो माने लांदां लांदां जेनेबा हारसिं हारसिं मोनोना
औ नंगौ नोंथां।
अ इन्टारनेट गैयाब्लानो माने मबाइलाबो खामानि गैया आरो आजिखालि
औ।
औ औ ओ बेनि माने मोजांबो दं बा गाज्रिबो दं नों जुदि मोजाङै मोजाङै जुदि मोजां लामाजों जुदि बाहायोब्ला बेयो मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बेयो माने नोंनि गोबां खामानियाव होयो। नंगौना औ-औ-औ। जेरैबायदि नोङो जेनेबा मबाइल मबाइलजों नोङो ओ अह बायदि नोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोङो इउटुब भिडिअफोराव नोङो बेनि मददजों नों नायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ-औ ओ बे गैयाब्लानो जोंहा माने ओ जिखुनु माबा मोनसे जुदि नों डाउटफोर थायोब्लाथाय बा नोङो बबेबा मोनसे खामानियाव नों गोदान आ माने नों गोदान माबा मोनसे आइजें बा नों ओ गोदान ओ लागायनायदों आरो बा नोङो रोङाखै बे-बे खौ नों जि खाथि खालायाव जुदि सोरबा ओ मोनथि मोनथिनाय मानसिफोर जुदि दंब्लाबो बे माने ओ गैथआ आरो ना अब्लाना नोङो रावबो गैयाब्लाथाय नोङो बे मबाइलावनो नोङो गुगोल गुगोलावनो सोंनानै नोङो ओ बोरैहाय खालामनो हायो बा बेनि प्रसेसा नों बेफोरखौ ओ मिथिनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
थ नोङो गुगोलावनो गासैखौ मोनजोबो।
औ नंगौ।
अ बेनि अनगायैबो नोङो गुगोलनि अनगायैबो आजिखालि ओ जिखिनि सोंथि दङ बेफोर सोंथिखौ नोङो सोटजि पिटि बा गुगोल जेमिनाय बेफोरावबो नोङो सोंनो हायो। औ औ औ जि खुनु नोंनि खामानि बा आथि आथिखालावथ अनलाइन जुग नालाय औ औ ओ फरायसाफोरखौ माने ओ बायदि बिथिङाव माने हेफाजाबबो होदों आरो
औ।
औ ओमफ्राय आरो हेफाजाब माने ओ एसे बादलाबो खालामदों खायसे खायसे फरायसाफोरखौ
औ नंगौ।
मानो होनोब्लाथाय नोङो ओ जेनेबा आ आ मायबा मोनसे नों जुदि गोनांथिब्लाथाय गोनांथिब्लाथाय नोङो ओ ओ नोंनि जेनेबा नों एसाइनमेन्ट बानायबाय। एसाइनमेन्टखौ नोङो माने औ। बेफोर सात जि पि टि बा गुगोल जेमेनाय आ गुगोलफोरावनो नोङो मोनना लिरना होबानो माने नोंनो नोंनि फिननायफोरखौ माने बा नोंनि एसाइनमेन्टखौनो माने सात जि पि टि या मोजाङै बानायना हरखायो आरो अ बिब्दियाव माने नोङो नोंनि माने एसाइनमेन्टनि नोंनि रिसार्च खालामनाया माने आ एसे खम जानाय बायदि मोनो आरो माने गासैबोथ खालामा बिब्दि आ सानैसो स्टुदेन्टआ खालामो आरो बिदि
औ नंगौ नोंथां
औ डायरेक्ट गाव रिसार्च खालामा लासेनो दडायरेक लिरनो होबाय आंनो मोनसे बिदि बिदि आयदानि सायाव आंनो मोनसे एसाइनमेन्ट नांगौ होननानै नों लिरनो हानाय लोगो लोगोनो सात जि पि टि यानो लोगो लोगोनो माने नोंनि फिननायखौ बा नोंनि एसाइनमेन्टखौ दसेनो एक मिनिट बा सेकेडावनो नोंनि एसाइनमेन्टखौ बानायना हरबाय
औ नंगौ
औ औऔ बिदिनोसै आरो ओमफ्राय आरो मोजांबो जादों स्मार्ट वार्कबो किसुमान स्टुडेन्देन्टा खालामदों ओ हमनानैला ओनोंनि बा नोंनि कुवइसन पेपार बा नोंनि एन्सार दाउटफोर बेफोरखौ नों सो सोंब्लानो माने ओ बेफोरनिफ्राय नोङो सेकेणडआवनो माने एन्सारफोरखौ मोनो आरो औ नंगौ ना औ आथिखालाव औ औ आथिखालावथ आरो ओ बेफोरनि ओथाखाय माने सोलोंथाया जेनेबा आ गोदोथ नोंङो ओ मोनसे सेन्टारफोराव थांनो गोनांब्लाथ सेन्टारफोराबो बारा गैबांआमोन गोदो ओ ओमफ्राय ओ दाबो थ' माने गोजान गोजान जायगायावसो माने जा मोजां मोजां सेन्टारफोर दङ आरो होमब्लाबो माने बैफोरो मोजां मोजां जायगाफोरनि सेन्टारफोरनिफ्राय माने नोङो अनलाइन कचिं लानो हायो आरो नंगौना औ औ माने नोङो बै गोजान जायगायाव थाङाबालानो माने नोङो अनलाइननि गेजेरजोंनो ओ बैफोरनि मोजां सोलों मोजां ओ फोरोंगिरिफोरनि ओ लेक्सारफोरखौ नोङो बे मबाइलावनो नों नआव जिरायना थानानैनो मोनगोन आरो
औ
गदा औ ओ ओ बेफोर ओ मोजां जाबाय ओ जोंना मफ्राय ओ नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा
ओ हागोन नोंथां बुंनो
औ औ बुंलाय
उम आंनि दा माने इन्टारनेटनि सुबिदा दा बिनि फारसे बुंनो थाङ होमब्ला आंनि साननायाव जेरैबायदि जों गोदो गोदोनि समाव ओमाय जे आजै आजौ मोननि समाव जों दाबसेनि जोंनि दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों जेरै खौरां जुदि दैथायहरनो थाखाय जों सानोमोनब्ला
औ औ
माने माखासे गोबां गोलाव प्रसेसजोंसो जों दै थाय हरनांगौ जायोमोन जेरै पस्ट अफिस नों लाइजाम लिर दो। लाइजामखौ नों फस्त अफिसाव लांनानै सोहैदो। सोनानै बे लायजाम पियना लांना हैगोन बेफोरबायदि गो प्रसेसजोंसो माने मोनसे खौरांखौ जुदि गुबुन जायगायाव दैथायहरनो थाखाय बि गोलाव प्रसेस जोंनाय माने दैथाय दैथायहरोमोन आरो। दा बेयावहाय माने इन्टारनेट जेब्लानिफ्राय इन्टारनेट फैबाय अब्लानिफ्राय जोंहा बे सुबिद दाया एसे माने गोरलै मोजां माने लामायाव फैदों आरोखि। जों डाइरेक्ट इन्टारनेटनि गेजेरजों दा जेरै जों जुदि मोनसे खौरांखौ सासे मानसिनो दैथायहरनो थाखाय जों माने डाइरेक्ट इजि कल खालामनानै जोङो बेखौ सानसेनि गेजेराव बा दसेनि गेजेरावनो जों बेखौ माने मिन्थिहर नो हायो। बे जोंनि मोनसे मोजां सुबिदा इन्टारनेटनि थाखाय आरो गोदोनि माने थासारिजों दानि थासारिजों एकदम माने फारागखौ जों नुनो मोनदों इन्टारनेट इन्टारनेटनि माने बेलायाव गोदो माने जों माखासे मिथिनो मोनो ओ बेफोरबायदि खौरांफोरखौबो जों माने फिप पेपारफ्रावसो नायनो गोनां जायोमोन नाथाय दा जों इजिलि माने नआवनो थानानै बेफोरखौ जों माने नायनो हायो मिथिनो हायो बबे जायगायाव मा जादों। बेफोर खौरांफोरखौ जों नआवनो थानानै माने नायनो हायो ओ बेफोरो इन्टारनेटनि बिराद मोजां सुबिदा। जों बेखौ बुंनांगोन दा आरो मोनसे खोथा जों माखासे नोंथाङाबो बुंदोंमोन बेनो नंगौ जों माखासे मिथिनो मोनै खोथाफोर फोर जों इन्टारनेटनि गेजेरजों इजिलि। मोननो हायो इस जिलि मोननो हायो जों। बेखौ माने इजि बिदि माबा मोनसे नोंनो फिननाय नांगौबा सोंनायनि फिननाय जों बेखौ माने गुगोलफ्राव बा माबा मोनसे एप्लिकेसन जेरै सार्ट जि-फि-टि। बायदि। बायदि बायदि बेफोरबायदि माने अनलाइन एप्सफोराव जों इस जिलि माने जों माखासे। एनसारफोरखौ जों नागिरनो हायो नंगौना नोंथां उम। खिन्थु गारज्रिनि बेलायाव बुंनो थाङोबा इन्टारनेटनि माखासे बाहायनायनि जुदि मोजाङाव बाहायोबा मोजां। गाज्रियाव बाहायबा गाज्रि दा जेरै स्टुदेन्टफ्रा माखासे बेफोरनि बेलायाव एकदम माने बा-बानायखौ माने मोजां जायाखै आरो आंनिबा। इसि-इसिबां माने खस्थ खालामला। दानि स्टुेदेनफ्रा नंगौना नोंथां इ माने गोरलैयैनो माने सार मोननाय बेफोरखौ नागिरो। माखासे। सोंनायनि फिननाय खौ जों जेरैबायदि बिजाबफ्राव जों नागिरनानै दिहुनोमोन। गावनि माने खस्थजों नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौ जों एकदम नुनो मोनला आरोखि। डाइरेक्ट माबा मोनसे फिननाय नांगौबाथाय बेखौ डायरेक्ट गुगोल बा बा माबा मोनसे बेफोराव सार्च खालामनानै माने दिहुननायखौ जों नुनो मोनो। बेफोर आरो। दा नोंथाङाबो एसे माबाफोर बुंबाव गोन नामा
औ औ अ बेयावनो बुंगोन आं माने ओ बिदि औ गुगोलफोरनिफ्राय एन्सार नायगिरनाया माने नों मोनसे मोनसेलसो नायगिरो नालाय हम-हमना ला नोङो मोनसे लेसन बा मोनसे लेसननिथ नोङो गासैखौबो चार्च खालामजोबा ना ओ जा मोनसे कुइसन मोन मोनसे लेसननि मोनसे कुइसनसोल नों सार्च खालामगोन। नङा होमबा माने बिदियाव बिदियाव माने नोंनिया माने बै सामारि बायदिसो फरायनाय जायो आरो ना। किसुमानना आरो खायफाना गां आं आङो गासैखौ बो बुङाखै औ जा खायफाफोरा माने बिदि खालामनानै माने नोङो लेसननि मेइन टपिकआव माने हाबा आरोना नों सामारि सामारिखौल फरायनाय बायदि जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
हमनानै ला माबा मोनसे लेसन बे लेसननि नोङो मोनसे सोंथि फैबाय बा नों मोनबाय बे सोंथिखौलसो नों सोंगोन ओमफ्राय ओ बेनि फिन बेनि फिननायाबोथ बे सोंथिनिलसो फैगोन ना नंगोना अ औ अब्लाथ नों ओ ओ बे लेसननि गासै गियानखौथ नों मोननो हानाय नङा
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो माने ओ ओ उम गाज्रिया बेनो आरो ना ओ खायफा स्टुदेन्टफोरनि थाखाय। माने नोंना टपिकआ क्लियार जाया सामारि बायदिसो फरायो जेनेबा बेनो मोनसे गारजिया औ खायफाया ओ नों गासैखौबो फरायजोबो बारु खायफाया अ खायफाया आरो मोजांबो माने नों खायफाया दाउटफोरखौल सोङो आरो ना खालि डाउट लेसनखौ फरायखांनायनि लेसनखौ फरायहांनायनि उनावबो खालि डावट ओमफ्राय आरो ओ खायफा दङ लेसनखौबो फराया ओमफ्राय मोनसे कुइसन कालेक्ट खालामबाय बे लेसननिफ्रायनो ओमफ्राय नोङो लेसन फरायालाबानो डाइरेक्ट माने सार्च खालामबाय साबजेक एबा बेनि फिननाया मा होननानै
औ
औ औ औ बेबादिनो
होमबा नोंथांजों दसे ओं दसे सम सावरायनो मोननानै नों थांजों गोजोननाय थाबाय नोंथां दसे सम